हेलौ औ नोंथां खोनादोंना आंनि रावखौ हेलौ
औ खोनादों
नोंथांनि माथोखौ बारा मोजाङै
अ खोनाबाय ना
औ खोनादों नोंथाङा फ्रियैनो दंना दायो
औ औ आं फ्रियैनो दं
बिदिब्ला आं नोंथांजों माने मोनसे टपिकनि सायावसो रायजलायनो सानदोंमोन रायलायजागोन आरोना
अ जागोन जागोन
औ बेनो जाहैबाय टपिकआ ओ फोरोंगिरिफोरनि समाजाव बिहोमा आरो जेनेबा फोरोंगिरिफोरा जोंनि समाजाव माबायदि जोंनि समाजखौ जौगा लांनायनि सायाव सावरायनो
औ औ जायो
औ नोंथांनि रावखौ माने रोमै रोमै खोनाथारदों एसे मबाइलखौ खाथियाव लानो हागोन नामा ओरैनो जेनेबा सरासनस्रायै फोरोंगिरि मा मिथियो ओरैनो जास्ट ओ लाइन मोनसे बा मानै मिथिनो हागो एसे
हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों
होनफिनलाय मा होनदोमोन नोंथां
ओ नोंथाङा जेनेबा फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला मा बुजियो ओरै गोसोआव मा साननाय फैयो फोरमायथिना हो एसे आरो नोंथाङा जा बुजियो
अब्लाबो आंनि जा मोनथिनाय आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो
औ
फोरोंगिरि ओ
जागोन दे नोंथां
ओ जाय ओ सुबुंङा जाय माहारि
औ
गियान दंङ ओ गुबुनखौ बुजायनो हानाय सामलायना
औ औ
दैदेनलांनो हानाय बेखौनो जों
औ
बुंनो हायो फोरोंगिरि बुङोब्ला जोङो ओ फरायसालिया आवल' फोरोंगिरिया फोरोंनाय हाबाफारिखौ मावा बियो ओ समाजावबो गोबां ओ गोनथार मा माखासे हाबाफारिफोर मावो ओ जिहेथु जोंहा आ माखासे ओ गथ'फोरा खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
माखासे ओ गथ'फोरखौ ओ मोजां लामायाव दैदेनलांनायाव ओ हेफाजाब खालामो। फरायसाया आ बोरै ओ समाजाव? माबोरै गावनि आ खलखौ ओ दिन्थिलांनांगौ ओ गुबुनखौ बोरै सनमान होनांगौ? ओ बैफोर ओ ओ खोथाफोरखौ जोङो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मोनथिनो हायो।
औ औ।
आंथ' बेसेबा बुंबाया नोंथाङा आंनिफ्राय साबसिन बुजायबावनो हागोन नामा?
थिगआनो नोंथाङा नोंसोर नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो एक्सप्लेन खालामबाय फोरोंगिरिया सोरखौ बुङो? नंगौ नोंथां सैथो बाद स फोरोंगिरि बुङोब्ला ओ जाय फरायसालियाव जों गथ' ओन्दै-ओन्दै खौ फरायसालियाव थांनांगौ जायो फोरों गियान होयो बिसोरखौनो सरासनस्रायै जोङो फोरोंगिरि होननानै बुङो। फोरोंगिरि बुङोब्ला बेल' नङा जे फरायसालियाव थांनानै सोरबा सासे सुबुङा ओ उन्दै-उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनाय बा फरायसालियाव फोरोंनाय बिसोरखौ जोंहा फोरोंगिरि होननानै बुंनो हाया आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जोनोमगिरि आइ, आफा बिदिनो बैसोआव जोंनिख्रुइ देरसिन जाय बिथांमोनहा जोंनो जोंनि जिउआव माबायदि जोङो ओ मोजां हाबा मावलांनांगौ? जोंनि जिउआव जोङो ओ बबे मोजां बबे गाज्रि? बेखौ जोङो जाय बिथांमोननिफ्राय सो सोलोंनानै लानो हायो एबा जायखौ बिथांमोना जोंनो फोरोङो जों सरासनस्रायै बेखौनो जों फोरोंगिरि होननानै बुंनो हायो आरो बिथां नंगौ औ नंगौ नोंथां। आरो बेजों लोगोसेनो फोरोंगिरिया जाहैबाय ओ जोंनि इयुन जोलैफोरखौ बबे लामाजों लांनांगौ बुंनो थाङोब्ला फोरोंगिरि बिथांमोनहा जोंनि बिमा बिफाया माथ्र' जोंखौ जोनोमल' होयो। जोनोम होखांनायनि उनाव बिमा बिफानि दायथ'आ थायो ओ जेनेबा गथ'फोरा माबायदि गदेरखौ जों राव रायलायनांगौ ओ माबोरै माने मान होनांगौ गिदिर ओ जोंनि बिमा बिफाया फोरोङो बेजों लोगोसेनो माथ्र जोङो बेबायदि फोरोंनायजों लोगोसे बेबायदि सोलोंनायखौ जोङो जोंनि जिउआव दावगानो हायो आरो। बेजों लोगोसेनो जोंनो मा नांगौ फरायसालिनि जोंनो सोलोंथाइ नांगौ। दा बै फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइ नांगौ जानायखौ जोङो माथ्र' मोननो हायो जायफोर समाजाव फरायसालि मास्टार हिसाबै बा फोरोंगिरि हिसाबै फोरोङो बिसोरनिफ्रायसो जोङो बै सोलोंथाइखौ लानो हायो। जाय सोलोंथाइया जोंनि जिउआव माबा मोनसे साख्रि बा फिसा फिसौ खामानि सार्टिफिकेट जि होनो हायो बैनि जि सोलोंथाइ बेखौ जोङो बैफोरो ओ जायनिखि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि बिथांमोना जोंखौ मोजाङै फोरोंनायनि गेजेरजों बैखौ मोननो हायो आरो। ओ समाजाव जोंनि फोरोंगिरिफोरनि गोबां माने बिहोमा थायो। ओ बुंनो थाङोब्ला ओनदै ओनदै गथ'फोरखौ बिसोरनि जि ओ साननाय हनाय ओ बिसोरनि मोजां गाज्रि गासैखौबो माने फोरोंगिरिफ्रानो फोरोङो आरो। ओ फोरोंगिरिफ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिमा बिफानि नैथि बिमा बिफा जों बुंनो हायो आरो। नंगौ जोनोमगिरि बिमा बिफा नङा अब्लाबो जों ओ उननि जिउआवहाय जों माबोरै जोंनि जिउ लामायाव हान्थिलांनांगौ बैखौ दिन्थिग्रा गुरु बा ओ गाइद खालामग्रा नैथि बिमा फिसाय हिसाबै जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ बुंनो हायो आरो।
औ नोंगौ।
आरो बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि समाजावहाय ओ माखासे मेल मिथिं खुङोब्ला बे फोरोंगिरि बिथांमोनानो मोजाङै माने गामिनि मेल मिथिंफोरखौ सामलायनानै ओ बबे मोजां बबे गाज्रि आरो बबे बायदि लामाजों जोङो दावगालाङोब्ला जोंनि समाजा जोंनि ओ फरायसाफोरा गामिया बोरै डेभलप जागोन बेफोरखौबो माने फोरोंगिरिफोरनि हेफाजाबै जोङो मोननो हायो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो ओ मा मा बिथिङाव जेनेबा फोरोंगिरिया जोंखौ ओ समाज दानायाव बा मोजां समाज खालामनायाव हेफाजाब होनो
हो हो?
ओ फोरोंगिरिफोरा ओ जोंनि समाजखौ ओ जौगाहोनायाव आरो माबायदि बिफाव लाबोदों मोनसे फोरमायथिनो हाबावगोनना?
औ। नोंथाङानो बुंहरदो नामा?
औ नोंगौ नोंथां जे दानि ओ ओ जोंनि गामि ओनसोलनि जि लाइमोन जाखांफुनाय नङा होमब्ला? बे लाइमोनफोरा माबायदि लामाखौ लायोब्ला ओ माने जिआवहाय जाफुंसार बेखौ फोरोंगिरिफ्रानो गाइड खालामनानै होयो ओ लामाखौ थिनानै होयो आरो जों औ आरो बेजों लोगोसेनो ओ आन्जादाव माबोरै फरायोब्ला जोङो मोजां फिथाइ लाबोनो हायो। बेफोरबायदि माखासे आयदाफोरखौ जों फोरों सोलोंनानै लानो हायो। ओ लोगोसे आखुथाय। ओ गेदेरफोरखौ मान होनाय। माखासे गासैबो ओ जि गियान बेखौ जोङो फोरोंगिरि जों मोननो हायो आरो। सासे ओ फरायसाया जिउआव माने मोजां जानाय बा गाज्रि जानाय बेफोरबो फोरोंगिरि सायाव बुंनो थाङोब्ला खेंसालियै सोनारनानै दं आरो। ओंखायनो आं सानो आरो माने ओ जाय बिथांमोनहा फोरोंगिरि जानानै दङा एबा फोरोंगिरि हाबा मावो बिथांमोना जोंनि समाजाव माने बुंनो थाङोब्ला गोबां गिदिर दायथ' एबा बिबान नाजावनानै दङ। बेबायदि आरो। औ दे नोंथाङा औ सोंनो हागोन।
खोनालाय
औ खोनादों नोंथां दे बुंनाय?
ओ जोनोम जानायनि
औ नोंथां।
बि फाननिफ्राय सोलोंथाइ लानांगौ आरो मा समनिफ्राय मा समसिम सासे फोरोंगिरिनिफ्राय सोलोंथाइ लानांगौ नोंथाङा
औ नंगौ आ जिखौनो औ आ बिनि थाखाय जों मोनसे थि बैसोथ' जों बुंनो हाया जे जेथिया गथ'आ जोनोम जायो उन्दै समाव ओ बुंनो थाङोब्ला बिनि ओ गथ'फोरनि राव रायज्लायनाय मानाय एसे एनै जि बाथ्रा बुंनो रोंनाय बेफोरखौ माने बिमा बिफा जों सोलोंखायो आरो। सोलोंनानै गथ'आ जेब्ला ओ बिदिनो ब्रै बोसोर बा बा बोसोर जथियानोखि गथ'फोरनि खुगाया मोजाङै बाथ्रा बुंनो रोंनाय जायो रायज्लायनो रोंनाय आरो। ओ ब्रै बोसोर बा बा बोसोरनि गेजेरसिमहालागै बिमा बिफानिफ्रायनो आङो सानो आरो सोलोंथाइखौ बिमा बिफानो होनांगोन बेनि उनावहाय जेथिया ओ गथ'आ बा हौवासा हिन्जावसा गथ'फोरा जेब्ला बा बोसोर बा द' बोसोर समनि जाहैयो अब्ला बे समनिफ्राय माने फरायसालियाव ओ दैथायहर जाहायो होननानै सानो आरो। औ। आरो माबाफोर सोंनो गोनां दंबावो नामा नोंथाङा सोंनो हागोन।
खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां औ।
आं दिनै नोंथांजों सावरायनानै आङो फोरोंगिरिनि बागै। गोबां बाथ्राफोर मिथिनो हाबाय।
औ नोंथां ओ।
थसै नामा
औ